नोंथां औ।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदों?
दं ओरैनो नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
मानि दं।
औ सावरायजागोन।
दंफांनिफ्राय मा मा जों बेसाद बानायनो हा
औ।
औ। बिदिब्लानोसो फोरमायनोसै औ। बानायायना जानायखौ नुनो मोनो जेनेबा न' लुनायावबो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो गोदोनि समाव। हानि मोन खथ हो म एसे बे दंफांफोरनिफ्रायबो फनाय जायोमोन आरो दंफां जाय दंफाङा मोजां मोने गोबाव सम सोरो बेफोर दंफांनिफ्रायबो जायोमोन जाय माने ओ बबा हसार नि न बेे मान गास दस मस बसाया औ बेयाव आरो आथिखालावथ' फाकानाव बानायब्लाबो दंफांखौ जों गोबां बाहाययो। औ।
औ।
ज आरो बे बानायनायफोरखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायायना लायो जोङो दाइनिं ओ- न'आव गोनां जानाय माने ओ- मुवा बेसादफोरखौ माने औ- दंफांनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो औ बेफोरबायदि गोबां फिससो बेबायदि जोंहा आबादजों सोमोन्दो थानाय। आबादजों सोमोन्दो थांनायाव। जेनेबा नांगोल जुंगाल नांगोल जुंगालखौबो जों दंफांनिफ्रायनो बानायना लायो। ओ- जिहेतु बर'फोरा गोदो आबाद मावनानै जिउ खुङोमोन। बेफोरखौ माने बिसोरो दफांनिफ्रायनो नांगौ बायदि बानायना लायो। नांगौ बायदि मावबानो नाय जिबायदि नांगौखौ औ बेबायदिनो बानायनाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंहा बर'फोराथ' बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव आखा फाखा गोदोनिफ्रायनो माने इसान ओ जिफोरखौ गावसोरनो दाना लाबोखादों बे हिसान दानायावबो माने दंफांनि गोबां आगजु बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरैबायदि जोंहा दंफांनिफ्राय सोमखोर जों जोंखौबो बाहायनायखौनो नुनो मोनो आरो बेनो ओमफ्राय ओ तातसाल आरो बे गान्दै बेखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। औ- आरो बे बेबायदिनो आरो ओ खुन्थाफोरखौबो माने इसान सालिआव गय दंफांनिफ्राय होयो खायसेया खायसे औवानिफ्रायबो हैयो। बेफोरावबो दंफां बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओ - खामफ्लाय बानायनाय जेरैबायदि जों बर गाम्बारि खामफ्लायनि बाहानाया सुबुं जौगाखांनायनि उनाव औ। जेरै बिदि माइनाव बरायनाय। बा हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ आथिं सुना होनाय बे गावामखौ बाहायनाय बिदि आरो बिखौ माने औ माने गाजोल दोआ लासिनो बाहायो होन्ना बुङो बे गाम्बारि खामफ्लायखौ। बेबो माने औ। बर'फोरनि थाखाय गोबां माने इम्परटेन्ट बुस्थु आरो बेबो। बर' समाजनिफ्राम आरो बेबादिनो लोगोसे बर ओ गोदोनि समाव माइ सौनानै जानो थाखाय दानि बादि जोंहा मिसिं गैयामोन बा माइ मिल गैयामोन। जायनि थाखाय जोंहा गायहेन उवाल गाहेन उवालाव देनानै जायोमोन। बे गायहेन उवालखौबो दंफांनिफ्राय बानायो। आरो मागो मागो फोरबोआव फिथा सौराय जागोन। थाखायबो बे गायहेन उवालावनो ओ फिथा गुनदैखौ देनायखौ नुनो मोनो आरो। औ बेबायदि दंफांनिफ्राय बानायो आरो आरो मोजां काटनिफ्राय दंफांनिफ्राय बानायोबा बेफोर माने गोबाव सम जोरनायखौ नुनो मोनो आरो। औ बेबायदिनो औ गोबां आगजुफोर बानायबावनाय नुनो मोनो।
औ
जि बुस्थुखौ माने जों सानफ्रोमबोनि ओ गोनां जाखायो बेफोरखौ माने जोंहा जेरै थबसिफोरखौ बानायना लायो दंफांनिफ्रायनो। बे बाथोन देनाय थबसि बेफोरखौबो दंफांनिफ्रायनो बानायना लायो आरो। औ आरोे बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो जोंहा माखासे आगजु। जायखौ माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो। आरो इदिनो दंफां लाइफाङाथ ओ माने ओ दंफां लाइफांनिफ्राय माने फिथाइ सामथाइ बेफोरखौबो ओ जानो थाखाय जोंहा गायखायो आरो बेफोर
औ
दंफांफोरनिफ्राय आर्ट फोरखौ बानायनायबो जाखायो आरो आर्ट। कातनि। औ मोजां काटफोरनिफ्राय बानायोब्ला माने मोजां दंफांनिफ्राय बानायोबा बे माने गोबाव सम जोरो आरो दाम बेसेनाबो बेनि बेनिया बांसिन जायो होननानै खोनायो आरो जेरैबायदि औ। औ सिगुनफोरा गोबाव सम जोरो होनना बुङो आरो ओ गामारिफोराबो औ आरो बेबायदिनो दंफांनिफ्राय बानायोबा जोंहा खाम खौबोथ बानायना लायो बांसिनानो माने खान्थाल खान्थाल दंफांनिफ्राय बानायो होननानै आं मिथिगौ आरो गुबुनजोंबो बानायनो हागौ औ आरो बेबायदिनो सेरजाफोरखौबो ओ बे बेबायदिनो दंफांनिफ्रायनो बानायना लानायखौ नुनो मोनो दामनाय देनायनि आगजुफोरखौबो जों दंफांनिफ्राय बानायनाय नुनो मोनो आरो औ औ औ नोंथाङा ओ बे दंफां लाइफांनिफ्राय मा मा बानायनो हाबावो बेनिफ्राय एसे बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा
दंफां लाइफांनि सोमोन्दै नोंथाङाथ गोबां बुंखाबाय जेनेबा दंफांनि निफ्राय जोङो मा मा मोनो बेफोरनि सोमोन्दैथ नोंथाङानो फ्राय बुंजोबखाबायनो दा आं बुंगोन होनबाबो माने नोंथाङा बुंनायखौ आं बुंफिननो सानदों जे माने जों नोंगौ गोबां खामानियाव जोङो दा नै ओ फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै गासिब बो खामानियाव बांसिनावनो जोङो जोंनि समाजाव माने दंफां बाहायनाय गोबां दङ जोङो माने फुङाव सिखारबानो जोङो ओंखाम ओ ओंख्रि संनो जोङो दंफां औवा बायदिसिना बेफोरनि बनखौ जों बाहायखायो
उम उम
दा बे हिसाबै नायनो थाङोब्ला जों सिखारनायनिफ्रायनो जों बाहायो आरो दा सिखारनानै उन्दुनाय सिम उन्दुननाय समावबो जोङो जेनेबा ओंखाम बायदिसिना जानानै सो उन्दुखायो नालाय दा उन्दुनाय समावबो ओ ओंखाम संगोन नालाय दा बेयावबो ओ बे दंफां बायदिसिना बन बेफोरबायदि संना जायोना बेखायनो माने जोङो फुंनि सिखार नायनिफ्राय उन्दुनायसिम जों बाहायो होननानै बुंबाबो जेबो माने जोंहा गोरोन्थि जानाय नङा होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङा बुंदों खाम सेरजा बायदिसिना माने नोंथाङा होनदों खामखौ जेनेबा खान्थाल दंफांनिफ्राय बानायो ना हान्थाल दंफांनिख्रुइ जों माने जोंनि गेजेराव खनसे दङ जे माने मान्दार दंफां दंफां मानदार बे मानदार दंफांखौ जों खामाव बांसिन बाहायो आरो
औ औ
औ माने मान्दार दंफआ एसेबां गिलिर जाया नालाय माने खामखौथ' जों बान्थिंनासग दामनाय जायो नालाय ओंखायनो माने जाय दंफाङा एसे गिलिर जाया आरो जेंं जायो बेखौ नायनानै माने दा मान्दार दंफाङा एसे रेजेंग जायो ओमफ्राय फलंनोबो एसे मोजां थाबैनो फ खुलुंनो हायो बेनिफ्राय बेनि अनगाबबो जोङो खान्थाल थाइज बेफोरबायदिखौ बाहायो बाहाया नङा बाहायनायखौ नुयो जेरै माने थाइजौ दंफांखौ बाहायनायखौ नुयो बांसिन मान आद मोना बेफोरबायदि आरो दा बेनिफ्राय आबाद जों बुङोबा जोङो नांगोल नांगोलाव थ' जेनेबा जोङो गोदो दंफांनि नांगोलखौ जों बांसिन नुयोमोन बेनि उनाव सफैदों जों जेनेबा लहानि नांगोल होननानै जेनेबा लहानि नांगोल होनोबावो जोङो बे मोनसे ज हागा जेनेबा बेनो जायो माने एवग्रा बा हाग बे लहानिबाबो माने गोजौआव जोंनो दंफांखौ ससेबाबो नांखागौ आरो माने जों आखाइ हमनो थाखाय नङाबा जोङो औ नङाबा जोङो बे नांगौलालं हानि होनना बुङोबाव माने बेवहाय जोंनो दंफां गोबां जोंनो थाफाखायो बेबायदि आरो बेनिफ्राय जोङो ओ गोदो गोदाय जों माने गोबां गोरान आबाद मावोमोमोन नालाय बे बे गोरान आबाद मावनाय जोङो हाथर बुख्रुबनो मानो थाखाय बेफोर जोंनो माने हाथुराफोरबायायदि बानायना लायोमोन बे दंफांजोंनो बेफोरबायदि बाहायो आरो ओमफ्राय बे जोंनि जाबर हनो थाखाय बेदा बायदिसिना बानायनायाव बे माने दंफांजों लोगोसे औवा फाहायफादेरोमोन आरो बेवहाय
औ औ
औ इनिफ्राय आरोथ' जोङो ओ बुंनो हाबावगोन जे जोङो दाथ' नोंथाङा बुंबाय जि दानाय बायदिसिनाखौ नोंथाङा बुंलांजो जोब्बाय दा जोङो ओ जों उन्दुनो उन्दैनो थाखायबो जोङो बिसिना सेराव जों बिसिना उन्दै दायो। आथिखाल आथिखाल थ' माने लहा बायदिसिनाफोर बायबो माने दंफांनि बायदि जाया आरो दंफांनि बिस जा बानायना लायो बेफोरबादि दा दरजा खिरखि न' बायदिसिना बेफोरावथ' बे थाखामानोसै बेजों लोगोसे आरो जोङो न' लुयोबथाय जोङो ओ माने ओ दंफांखौ नांबावौ जायो मोनसेससे माने जोंनो साथारेंखौ नांगौ सा थारिखखौ जोङो दंफांखौनो बाहायो बांसिनानो मानो होनबा दंफांखौ जों गोरलैनो मोननो हायो न'आवनो ओमफ्राय खायफाफोरा प्लाइबडखौ बाहायो। प्लाइबर्डखौ बाहायबाबो माने बांसिन दंफांखौ बाहायनायखौ नुयो आरो प्लइबर्डाबो बे माने दंफां बायदिसिना बेफोरनिनो गन्द्रा बायदिसिना जों बानायनाय बेफोरबायदि बेसोखा आरो बाव बे माने दंफाङा थाफ देरखायो।
उम उम
दा जोंनि गेजेराव दा जों नै नुनो मोनदों रेडिमेट दरजा बेफोरबोथ' माने दर्जाया माबाबाबो प्लाइबर्ड सिस्टेमबाबो बेयो माने बांसिनानो दंफां गोन्द्रा माबा थुख्रा थुख्रि दंफां बेफोरजों माने जुइन बानायनानै बानायनाय। ओमफ्राय जोङो आरो नुनो थांबावगोन जे जोङो जि दोननो मानो थाखाय आलना बाहायनाय से बेफोरबायदि दा आरोबाव ओ जोङो हाबा हुखायाव नायनो थाङोबा जोङो ओ हाबायाव जोङो दा गाम्बारि खामफ्लाय बायदिसिना बेनिफ्राय हाथासुनि हाबायावहाय जोंनो हाथा नांगौ बे हाथायाबो जोंनि दं निनो बानाय जानाय दा बेबायदिनो जोंनि बुंनो थाङोबा जोनोम हाबा थैनाय बेफोराव जों नांजोबगौ बायदियानो आरो दंफांखौ। दा थैनाय समावबो जोङो नायनो थाङोबा नुनो मोनो जे जोङो ओ दंफां बायदिसिनाखौ जोंनो नांखागौ थैनायाव। मानसि गोथै सावनो थाखाय दंफांजोंनो सावनाय जायो बेफोरबायदि आरो औ दा बेबायदिबा जोङो थैनायावबो जोंनो बे गोनांथार। माने जों बेखौ थैनायावबो बाहायो आरो दंफांखौ बेबायदि आरो बेनिफ्राय जों गोबां बे नोंथाङा बुंनाय बायदि सियार टेबोल फोरखौ नुसै आरो
औ औ नंगौ खोनादों ना? हेल'
बे जोङो जि सि सुनो थाखाय दंफांखौनो बाहायो। दंफांनि औ खोनायाखै नामा नोंथां?
दासो खोनाबाय औ खोनाबाय
माने जों दुगैनाय समावबो दुगैनाय जिखौ सुनो थाखाय गोदो जोङो माने बांसिनानो दंफांखौ बाहायनायखौ नुदोंमोन आरो ओमफ्राय जोङो अमानो आदार होनो थाखाय। बेफोरबायदि अमा बेफोरखौ बानायोमोन बेनिफ्राय माइ बोनो थाखाय गाय माइखौ लायनो माइखौ बुथुमनो बेफोरबायदियाव जों दंफां बाहायनाय गोबां जों नुनो मोनदों आरो माने बे गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालसिम माने गोबां सोलिदों दा बे जोंनि जायनाखि जि सुनाय। सि सुनायनिया एसे गोमालांनो हमदों आरो माने आथिखालाव बयबो फाखा लुजोबना लायोसेै नालाय दंखल दैखर बायदिसिनायावनो दा बिनि थाखाय माने बे बेफोराव दंफांनि बाहायनाया एसे खमायलांदों। अमानो आदार होनाय जायो बेखि नावद्रा नामा।
औ औ नंगौ।
आथिखालाव अमानो आदार होनायखौ बेफोरबायदियाव आदार होनायखौ नुला होदों मानो होनबा जोङो ओ रेडिमेड माबा गामला बायदिसिना बेफोरबायदि मोनोना बेफोरखौ बाहायो बेनि थाखाय जोङो एसे खम नुयोसै आरो बेफोरबायदि आरो। जों बुंनो थाङोबा माने जोंनि गेजेराव